औ हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
जाबायना नोंथां
औ जाखांबाय नै दासो जाखांदों
माथो ओंख्रि मोनजाखोनो नोंथां
ए गैया माबासोमोन आलु फाजा आलु सयाबेन एमफाय ना‌ दालि
आं नोंथांजों अ जोंना गैया माबासोमोन नोंथां नार्जि ओमफ्राय अमाबो दनोसो खोनादों
औ
आं नोंथांजों नोंथाङा दा औ नोंथाङा बेस्थ' नङाबा आं नोंथांजों मोनसे जिउनि माने गोनांथार बाथ्रा सावरायनोसो सानदोंमोन नोंथाङा बेस्थ' ना
बेसु नंथ'व दे रायजलायनो हागोन
अ आसा आं नोंथांनाव जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रा माने गोजान गोजानाव थांनानै रां आरजिहैनायनि सोमोन्दै माने बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङासो मा बुङो? खोनादों ना?
औ
माने जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोजान गोजानाव रां आरजिनो थाङोना माने बिनि बदलै जों गामि एरियावनो थानानै गोबां रां आर जिनो हायो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां।
थायो।
दा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा बा सिख्लाफोर बा बोराय बुरैयानो जा जोंनि बे गावनि जायगाखौ गारनानै दिल्ली बम्बाइ बेंगालर केरेलाफोराव रां आरजिनो थाङोना।
औ थाङो।
माने बेफोरावहाय थांनाया थाङो थिगानो खिन्थु लामा सामायाव मा जागोन जों बेखौबो बुंनो हाया। आरोबाव खामानियाबो माबायदि खस्थ' गोरा जों बेखौबो बुंनो बो हाया।
औ मोनैगोना मोनैया
औ दा बिनिखायनो जोङो जेनेब्ला गामि एरियायावनो थानानै माबोरैहाय जोङो गावनि जिउखौ दालांनो हायो रां आरजिनो हायो माने बेखौ आं बुंगोन नोंथां।
खामानियाथ' बिराद दं मावोबालाय नोंथां।
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनाय।
अ आंथ' गामियावनो हायोबाथ' मोजां बिराद दं माथो खा गामि एरियावबो।
औ औ।
बिदिनो खुसेर फेरेननाय खुसेर बिदै माने दखान खुलिनाय
औ नंगौ।
बिदिनो बेफार फालांगि
औ दा जोङो जेने बा गिबियावनो जोङो खुसेर बिदै फिदे फेदेरनाय होनोब्ला जों गिबियाव नो मिचिन फेरेथग्राखौ जों बायग्रोनांगोन।
औ
जोङो जेनेब्ला हमनानै ला बिदै फेरेदग्रा मिचिनआ नैजिबा बा थामजि रोजासो लाबाय। दा जों बेखौ बायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सानफ्रामबो फुं बेला फुं बेला बबेयावबा मोनसे सेन्टार एबा हाथाइ बाजाराव जों लांनानै खुसेर बिदै फेरेदनानै जों सानफ्रोमबोनि जिउआव सानफ्रामबोनि दिनाव जों रां आरजिनो हायो आरो आं बेखौ नुहुरदों नोंथां।
औ हायो हानायाथ'।
दा ओरैनोथ' गिलासे खुसेर बिदैआव नैजिसो लायो नामा नोंथां?
औ लायो नैजि थामजि बिदिनो लायो आरो।
औ अबोला जोङो सानसेयाव थामजौसो सुबुंनो जोङो खाबसे खाबसे होनो हायोब्ला नैजि खरै बेसेबां मोनहैगोन जों नों
अब्ला द' रोजा मोनैगोन जों।
औ।
सानसेयावनो जों द' रोजा मोनैगोन नोंथां।
औ जायो द' रोजायाबो गाज्रिद्रायथ' जायाना।
औ। जाहैगोन नोंथां बिबदिनो जोङो मेचिननि बायनायनि लोगोसे गावनि जिउनि राहा लामा दालांनो थाखाय जों गोबां रां आरजिनानै लाइफखौ दालांनो हायो आरो।
औ।
बेल' नङा नोंथां बिनि अनगायैबो जोङो बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय गोबां जायो। बेयावनो रोङोब्ला जोङो थाखा फैसा रां आरजिनो हायो।
औ।
दानि गोदान मुगायावथ' जोङो गावनि जायगायावनो थानानै बा न'आवनो थानानै जोङो हा गावनि निजा गैयाब्लाबो सोरनिबा हाखौ जोङो बन्दग बा जेनेब्ला बोसोराव एसे एनै रां होनानै जोङो मैगं थाइगं गायनो हायो जोगोनार जेरै थास' बानलु सिब्र' जों बेफोर मैगंफोरखौ गायनो हायो आरो नोंथां।
औ जायो बेफोर खामानियाबोथ' बांद्राय गोरा नंद्राया। जायगायाव माने मावना जानाया मोजांसो।
मोजां नंगौ सैथो खोथा। नोंथां सैथो। दा बेनि बेखायनो जोङो जेनेबा गामि एरियाव थानानैब्लाबोबो जों गोबां रां आरजिनो हायो।
हायो।
दा जेरै जोङो दाउ बयलार दाननाय बा फारम फिनाय खुलिनाय बिदि खालामनानैब्लाबो जोङो रां आरजिनो हायो
हायो लाब दं बेफोर बे माने बेफारियाव दं आरो ब्रयलारावबो लाब दं
औ नंगौ। दा आंनि नुनायाव बेबो मोनसे जोबोर मोजां हाबा जेनेब्ला जोङो मैगं गामि गामि बुथुमनानै बिब्दिनो अरुणाचल हाथाय बाजाराव लांनानै जों फानहैनो हायो आरो बायस'नानै। जों बिदिबो गोबां रां खालाम खामायनो हायो जोंनि बे ल केल एरियाव मैगं थाइगा दाम खम जायोब्ला बिसिनि अरुणाचल हादाबाव दामा एसेबाबो बांसिन जायो जों बेयाव मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो।
ओं।
दा बेबो मोनसे जोंनि गामि एरियायाव थानानै रां आरजिनो हानायनि राहा लामा जाहैबाय
औ
आरो नोंथाङा माबाफोर गोसोखांबावदों नामा
आंथ'
आंनि मोनदांनायावथ' दा नै ओ जोंनियाव दा नै गयनि बेफारबो सोलिनो हानायखौ नुहरदों आं नोंथां
औ गय फालांगियाबो मोजां
औ दा जोंनियाव गामि एरियआव गोबां गय थायोना बे गयखौ जोङो बायस'नानै जेनेब्ला फायखारि हिसाबै लानानै जोङो गुबुननो फानहरफिननो हायो आरो जेनेब्ला एसे दाम बांसिनाव
औ औ आरो जों गावनि माने लकेल आबादबो गायनो हायो
औ
फालांगि खालामनो हायो न'नि मैगं
औ औ नंगौ नोंथां दा आरोबाव आं मोनसे नुहुरबावदों नोंथां जोंनियावथ' हो दा माइनि आबादा गोबां बांसिनानो जोंनि बे गामि एरियाायाव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ जायो
दा बुंनो थाङोब्ला जोङो माइयानो जा माइरंनो जा बिनि बागैबो जोङो बेफार खालामनो हायो
हायो
दा माइरंखौ बुङोब्ला जों माइरंआथ' बियो सेवगारनानै थांनाय बुस्थु नङा नोंथां।
औ सेवा ना
औ। दा जों माइरंखौ दोनै हाथाय बाजाराव लांबाय दोनै नाङाखै अब्लाबो माने नों बेखौ गावनि न'आवनो जानानै फिन नोंनि न'नि आबादखौनो फानहैफिननो हायो माने।
औ औ।
माने बे माइरंआवबो गे गोबां मुलाम्फा जायो। जेरै दाथ' से केजि माइरंआव ब्रैजि बाजिखौ जों मोननायखौ नुनो मोनो।
औ।
आथिखालावथ' आरो माइरं बा माइनि आबाद खालामनायखौ गोबाङानो गारनो हमबाय जेरै माखासे साख्रि गोनां सुबुंफोरा बेफोरखौ मावनायखौ गारनाय नुनो मोनो। जेनेब्ला बिसोरो बांसिनानो मावनो जेनेबा सोलाबा
औ।
बिनि थाखायनो बिसोरो गारनो गारनायखौ नुनो मोनो आबाद मावनायखौ बिनिखायनो दा माइरंनि दाम माइनि दामफोराबो बांनायखौ नुनो मोनो बे बेखौबो जों बेफार खालामनो हायो। गामि एरियाव थानानै
ओरैनो थानाङा आरो माने गामियाव हाफोर खालि दंबा मावजायो।
औ दा बेखौनो सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन दा समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे दे।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।